औ औ खोनादों
मा मावबाय थादों?
आंङो दासान्दि मा होनो दा आरोना बिजाबसो फरायगासिनोमोन आंङो माने बाहेरा बिजाब फोर आरो ओरैनो
दे फरायनांगौ। फरायनाय हुद दे मोजां आंहा नोंखौ गोसोखांनानै कल खालामहरबाय औ खौराङा ओरैमोन आरो आं हरनायनि जाहोना माने जोंना बिमाया नोंसोरनि दैमाथिं दैमानि दाख्लै खनसे दालाय आंङो थांनायाव साम' खांख्राइ ना नाथुर हमना लाबोआखैमोन?
औ औ
बिराद गोसोखांबाय थादों आरो गोथावथारमोन औ खनसे लायना फैफिन जादों आरो बेनिखायनो आंङो सानदों रबिबाराव नोंसिनियाव थांनानै बे जों ना हमनाय दैमायाव नोंसिनियाव
औ औ
नाथुर खांख्राइ साम' मा मोनो
लाबोगोन आरो औ फैबानो जाबाय दे औ दाथ' मोनो औ मोनो गासि बो साम'फोरखौबो मोनोआनो आरो खांख्राइफोरबो मोनो बिदिनो
औ नोंला थांफेराखैमोन बै खनसे जों थांनायनिफ्राय
ओ थांदों दाखाालै थांदोंमोन आंङो माने नाल गुरहैदों आरो औ मोनदों नाथुर फिसा मोन मानोना मैद्रुङाव हनानै
औ औ
औ
गोथावथार नोंसिनि दैमानिया
नोंबो नाथुर फिसाखौ
औ दालाय जों गुराखै हे-हे-हे जि इन्ट्रेस्ट खालामनायालाय ना मोननाया मा होनोमोनालाय मोननायाथ' खम गेलेनायासो बांसिन
नों सिगाङाव गुरफेराखैमोन नामा?
सिगाङावथ' आङो बेबायदि बिदि जोंनियाव दैमा गैया नालाय बेबायदि गुरनै आं मोनफेराखैमोन ओमफ्राय जै नोंसिनाव दैमा आरो दैमायाव ना गुरनो मोनबाय बिराद खुसि मोनबाय द गेलेबायबो खबाइबो जाबायबो
जोबोद मोजां जाखादोंमोनथ' आरो जोंनिया
औ दाबो दं आंनाव फट'फोरा नायबाय थायो आङो दालाय जागोन दे औ लोगो थाबा साबसिन जायो ने
नांगौबा आंबो ओइ गामिनि सासे लोगोखौ लोगो लानोसै औ औ
गुरनायाबो मबाइल लांफालायो नामा औ नेरसोन महरै नायो आंबो नायबाय थायो बेनिखायनो आङो गोसोखांनानै ाबो आरो साम' जानो लुुबैदों साम' जानो लुगैदों होनबाय थानानै मेगननि थाखायबो मोजां मोजां नालाय साम'आ
औ मोजांसो औ लांफैबानो जाबाय आरो रबिबारै आरो स्कुलाबो बन्द' जाखायोना
औ बेखायनोथ' आरो मैगंबो लाबोफागोन दैमाजों जिंफ्राव मा मा मैगं मोनोथाय दााबायदियाव
अ दाथ' मोनो दाथ' हेलाइसि बिदिनो सिब्रु थास' आथिंबो ओंखारहांबावबायसो दा।
उय हम हम।
उम दाउ फेन्दा आरो मेथ'खा बिबाराबो बारबायानो आर
आयौ आं जि गोथाव मोनखायो बेखौथ'। मेथका बिबारखौ आं बिराद गोथाव मोनो मैथा इसेह होननानै
औ औ आजोननायनि बिलोग गो होनो नामा।
उम उम मेगनाव बिबायदि सिथर जायोबा। आजोनाय जायोबा बिलोगो खानांगौनो‌।
औ‌। गोथावबो मोनसो गारो आंबोब
गोथाव मोनो। जोंनि बे ए उम उम।
आरो नोङो हलाइसिखौबो बिराद गोथ थाव मोनोमोन ना।
औ आं बिरााद गोथ थाव मोनो आलुजों फ्रायबो जानो हायो लाब्राबो जानो हायो औ खनसे दालाय नों आंनो लाब बोनानै होफैयाखै बुरजानो।
औ बेखौनोथ' गोसोआव दं आङो मोजाङानो मोन ना।
बोनाय दैनि बेसरखौ हलाय आं जानो हाथाराखैहाय।
अ बेखौहाय माने जायफोरा फास जायो बिसोरो मोनामखायो बयब बो आंबो मोनामदोंमोन। बा जों जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो मोनामदोंमोन आरो बेखौब फास मोनजाजेनबा उमफाय उनावहाय लासैनो बेख खौ माने जादाव लांबाय। आमफ्राय उनावहाय माने बेख खौ मोनामनाया खारलाङोनो बयनाबो आंनाबो बिदिनोख खारलांदों फासटआव बिराद मोनामो उ उनावहाय माने बिराद गोथावसो मोनो।
ए जाफेरासैना।
बा।
उनाव नोंसोददा गोथाव मोनजोब्बाय होनोमबा।
बयबो गोथाव मोनो जोंनि गामिनि मानसिफोराबो। आरो दा अमानोबो बिराद हानानै लायो दा मानसि
अ बे होमबालाय नोंसिनि होमबालाय थेखाबो सुङो ने
औ औ बिराद जायोना दा माने फुंखा आरि फुंखायावथ' अन्थाइ थायो नालाय जाय माबा दै बोहैनायाव बे अन्थाइनि सा सा बिराद जायोआरो
अ उम उम उम।
दा आरो नै दैज्लां फैबाथाय दैया लोमबालाय एसे थैब्र'सिगोन आरो।
औ दे बेखौबो मोनबा लाबोफागोन जानाय नायनोसै आंबो होमबालाय जानाय नायगोन औ थास आथिं जि
औ औ ओंखारबायानो दा थास' आथिं दैमा गोलाव गोलाव मोजां मोजां हरथारो थारायाथ' थाराया थ' बोथोराथ' गैला आरोना एसे दानि बैसागोआबो जोबलाय लांबाय नालाय। सिगांङावसोमोन थेवबाबो जाजायो राबो बिनि जानाय मइेन माबाया थाइमा जाहैबाय बैसागु फार्स्ट बा बैसागोनि एसे सिगां माने बैस बैसागु जाथारो नालाय बेखौ।
औ जानाया आं बिराद गोथाव मोनो बेखायनो स सोंदों आं।
बेदरफोरजों अमा बेदर।
ओम आंहा बिदि दालि आलु माबा माबि ओंख्रिफोरजों खहाबथारा। बे मैगं मैला।
ओ ओ।
बे मुलि हारिनि मैगंफोरखौसो गोथाव मोनो ओम बेजोंबासो ओंखाम खहाबो मुलि होनाय नङा मा होनाय नङा।
दाउ फेन्दाखौ लाय गोथाव
इ जायो बिराद गोथाव मोनो होनबाय बेखौथ' आं नागिरनानै लाबोजोब गोन बस्टासे
दे दे। दे थांबानो हमहैगोनहाय।
औ आंहा गुरबाय थाग्रा नालाय।
ओम नों नों हमनायखौनो आं लाना फैगोनहाय।
औ जायो नाथुर फिसाबो गुरना हरबावगोनसो।
दे दे जागोन मैथाजों जानांगोन दाथ' मैथानि बोथोर औ ओमफ्राय उनाव बे मैगं लाबोनायफोरजोंनो होला होला जाबाय थानोसै।
औ बाथोनबो जानो गोथावथार जायो औ। उम। आरो खांख्राइआबो मोजां हा औ औ।
खांख्रायाबो दालाय बे थाइफयद ना मा जाबा जानांगौ होनलायाखै होनदा?
औ औ जायो औ।
ना माबा ओ रोमोनो माबा आमाय मोननायाव जानांगौ ना मा होनदोंमोन खोरदैजों? औ
दा खांख्राइबो मोनो आरो बिरादनो मैथाफोरजोंबो जानो हायो। औ आरो फुंखाफोराव नाथुर हमनो हायो दा? बिराद मोजां औ ना बिमाफ्रा
जि मोजां मोनो
ओम ओरै हाग्रानि हाग्राफोरनिस हाग्रा हाग्राफोरखौहाय बोलाब बोला बा मिथिं खुसियाबो बोरैयावबो थायो नालाय बबेबा बबेबा बेफोरखौ बोला बोला मोनो आरो ना। बिमाफोरखौ बिरादनो औ जों आरो उन्दैनिफ्रायनो बे नो गेलेबोनाय ना।
औ गैया बे सुबिदाखौ मोना सै जोंहा।
नोंसिनिया आरो बिदि जोंनि बायदि गामि नंलाबा?
औ मा होनदोंमोन?
खोनायासै?
औ मा होन्दोंमोन
औ नोंसिनि आरो जोंनि बायदि गामि नङा।
बेन्थन। लोगोफोरबो बारा गैलाबाया। बेनिखायनो मेगं खाहैनायावबो जालायलाङा बायनानैसो जायो जोंहा।
ओ आरो मेगंफोरखोबो बारा मोना खोमा ना नोंसिनि
मोना बे दखल मानो गामि माने टाउन बादिसो जाबाय नालाय ओमफाय लेथ्रा बादि साननानैनो खालाय लांङा जोङो।
औ नोंसिनियाव उम जोंनिया आरो जोंनिया आरो हाग्रा खाथिनाा मानास हाग्रा खा खाथि जायोना औ बेखायनो जोंनिया ओ मोजां आरो ना।
सुबिदा दंसोयो नोंसिना। आरो ओय खनसे होनदोंमोन ना मा
औ औ औ औ औ दानो मोनोमोन बेखौ एसे बोरायहांबावलाय बावसो दा
दा अखा हाबा जाजानाय नंलान्दां मोननाय नंलान्दां ए ए ए।
गोथाव मोनथारो आंबो ओमफाय जों बा लायबाय थायो सम सम बिदिनो
नंगौ ने आंखौबो खबरहोहाय सोलाबबा थांफा थारगोन आंङो।
औ औ जागोन दे आंङो खिथाहर औ हरखानोसै साननैसो सिगां।
औ खोन्थाहर नै बिदि रुबबारफोराव लाबा मोजां जायो। जायो
औ औ स्कुलबो बन्द' नालाय ओ बेखायनो मानसिफ्राबो गैया जायो औ बेखायनोथ' फै दे नोंङो खाफेराखै नालाय बेराद मोजां मोनगोन नोंङो। खाबाथाय औ।
जेसेखि टाउन मोखाङाव थाया मानो गामिखौसो गोसोखांहरो।
औ मोजाङानो दे जानायखौ गोसो खांहरो खायसे खायसे आरो गोसोखांनो रोङा बिदिखौ नोंहा आरो बिराद गोसोखाङो बिदि
औ आंहा एकदम गामिजोंसो सोमोन्दोआ। गोसोआ गामिखौल' गोसोखांहरो। अनलायनाय हेफाजाब होलायनाय ज' ज' मैगं खालायनाय जालायनाय औ बेखायनो आं नोंसि थांनो गोसोखांहरबाय थायो। बैसागो बाथाय नोंसिनाव थांनो लुबैयो आरो नै बिदि ना गुर नो साम' लायनो मैगं खानो बिराद मोजां मोनहरो आरो। आरो गामिनि औ गामिनि मानसियाबो नोंसिना खुलाथार ना नै लोगो ओंखाम जानो लिंहरबायहाय दोनथ'नोसै। दे।
अ' दे जाहैदो आरो मालाबा सम सम कल खालामबानो जाबाय आरो बिदिनो दे। औ ओ दे।